खोनादोंना
औ खोनादो दे नोंथाङा बुंदो
औ अब्ला जों दिनै टपिकखौ जोङो हारिमुनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ हारिमुनि सायाव ना दा फार्स्ट नोङो सावरायदो एसे फोरमायहरदो औ
अब्लाथ' जोङो फंसे सोदोबजों जों बुंनानै फोजोबनो हाया।
औ
हारिमुआ मोनसे हया थांनानै थानांगौब्ला मोनसे जाथिया जुदि गो-गोबाव जोरनानै थानांगौबा जोंहा हारि मोनफा मोनफा हारिमु थानांगोन नङा होमबा नों थां हारिमुवा जाय हारिया हारिमु गैया बे हारिया दिनैनि जुगाव थावरनाबो थानो हाया आरो गंसे न'आ जेरै ओ मुदा गैयाबा सुंथाना थानो हाया थिग बिदिनो मोनसे हारियाबो हारि नङाब्ला जों सुंथाना थानो हाया। नङा होमबा नोंथां जों हारिमुवा जोंनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुआवनो बेरखाङो आरो। मोसानाय मुसुरनाय माव नाय दांनाय जानाय बेफोर गासैबो जोंनि बे हारिमुआवनो बेरखाङो आरो दिनो हारिमुखौ जोङो होननानै थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै बर'फोरा आबाद मावनानै जायो बेफोरखौ जोंनि मोनसे हारिमु आरो। कालसाराव गोलैयो आरो बेबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोबाय बिदिनो जिउ खुंबोदों बिदिनो बर'फोरा गावसोरनि मा होननानै बुंगोन बेखौ आसार खान्थि जेरै धोरोम खान्थि गासैबो जेनबा गावबा गाव मोनफा मोनफा जेनेबा गाव बनायनानै लानाय जेनेबा जोंहा मोनफा मोनफा धोरोम दङ नङा होमबा। दा आथिखालावथ' धो धोरोम होननानै बुंबाथ' गोबां रावखौबो धोरोमखौ लानानै जों रावखौबो दुसिनो हाया।
औ
हारिमुवा जेनेबा जोंहा हारिमुवा मेन जोंनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोरबो जोंनिनो हारिमु नङा होमबा नों थां जों बर'फोरा जि दानो मोजां मोनो। गावनि गाननाय जोमनायखौ जों गावगायनो दानानैनो जों दिनै जों बोनाय नुदों मोनो नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि दानाय लुनायफोरा मानोना गोरलैयैनो गुबुननि सायाव मोननायखौ जोङो बांसिन सोनारनाय खौखौ नुनो मोन्दों आरो गोदोथ' आंनि आइ आबौमोना दिनै जोङो दख'ना दाबोनायखौ जोङो फालि दाबोनायखौ जोङो नुबोयोमोन आरो दायोमोनबो नाथाय आथिखालाव जोबोर खम जानायखौ नुनो मोन्दों आरो। नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन जों मानो थाखाय जोंनि जेनेबा ओ आइजोफोरा जेनेबा दख'नाखौ मानो थाखाय बा फालिफोरखौ मानो दानो हाला बा मानो सम होनो हाला सुंथाबै फोरमायना होनो हागोन नामा नों
औ नोंगौ ए आंबो फोर माय हरनोसै होनबा औ नोंगौ हारि होनबा नाथाय जोंनि बर' बा बहुद माबायानो जोंनि हारिखौ लाखिनो थाखाय खौसे जानांगोन जोंनि बर' हारिया जेनेबा बर'नि माबायाहाय खौसे जानानैसो जोङो हारिखौ लाखिनो हागोन नालाय। खौसे जानानै जों हारि लाखिनो थाखाय फोथांनो थाखाय खौसे जानानै मिलायनांगोन बा बहुदथा रोखमनि जोंनि हारि हारिखो दा जिनि थाखाय होनबाय। ओ नंगौ सिगां माने बुहुत इदिनो गाव गाननाय जोमनाय गासैबो गाव दानानैनो गानोमोन बा जों नुफेराखैबाबो खोनायोमोन बा आबै आबौ मोना खोनथायोमोन। सिगां गोदो बा गोदोनिफ्राय सोलिबोनायनि दख'ना गाननायखौ नुदो जेनेबा दाथ' बारा इदि नु बांला मानो होनोबा बांसिनानो मालाय धोरोमनि धोरोमनि बागै नङा माने बेलेग जाथियाबो दानिया माने बर' दख'ना जा एबा फालि जोमग्रा जा जिखुनु बस्थुआनो माने बेलेग हारियाबो माने बानायनाय जाबाय आरोना। ओमफाय जोंनि बर' बर' माखासे आइजोफोराबो एसे बारा इफोराव बारा गैबांला माने बारा नुबांला ओ दानायखौ खम नुयो आं बो इखौ मिथियो मिथियो माने नुनो मोनदो। थेवब्लाबो ओ गासैबो नङा खायफा खायफा माने दानायखौ नुनो मोनदों आरो आंबो
औ।
जों लाखिनो थाखाय जो जा रोंगौ बा ओ आइ आफा बिब' आब' मोनफोरनिफ्राय जा रोङो इसोरनि थाखाय इसोरनिफ्राय जोङो एसे से सोलोंथाइखो लानांगो हानायखिनिखौ होमबास जों हारिखो लाखिनो हानायनि बा मालाय ओ बेलेग हारि नि माबाखौ लानानै जोङो गावनि हारिखो लाखिनो हाया गाव गावबा गाव हारिखो गावनो लाखिनांगौ होननानै आं आसा खामो आरोना। इउनाव जाहाथे जोबलाङा जोंनि हारिया खौसे जानानै जोङो जाखिनि हायो नाजानांगो आरो।
नोंगौ नोंथां बुंनायखौबो आं गनायथि होयो नोंथाङा जि बुंलांबाय बेनो मानोना जोंनि हारि खौ जोंनि जोंनि माहारिखौ जुदि गोजौ फारसे फोजौलांनांगौब्ला जों जेनेबा साफ्रोमबो बिफाव लानांगौ नङा होम बा गासिबो बिहोमा होनांगोन। मोनसे हारिखौ सिबिनाया गाव हारसिं सिबिबाथ' जाया नङा होमबा मोनसे जाथिखौ ओ गोजौ फारसे लांनांगौ गाव हारसिंथ' लांनो हाया। बेखायनो साफ फ्रोमबो हारिनि मानसिफ्रानो सानखांनांगोन जेनेबा गुबुननि आखायाव मानो हगारना होनो। गा गामसाखौ जों सो गानो। दख'नाखौ जोंसो गानो आर'नाइखौ जोंसो लायो अब्ला बेखौ मानो सोनाबारिफोरनो माने मेचिनदों दानानै लाबोनाय साप्लाइ आगजु माने गानग्रा जोमग्राखौ जों मानो थाखाय ओम गुबुननि आखायाव हगारना होनो नङा होमबा? बिसोरो मेसिनारि बुस मेचिनजों दानानै एरनानै बिसोर दिनै दाम दाम दख'ना गांसेयानो बिस हाजार त्रिस हाजार बियो बोरै जागोन फालाय नङा होमबा बे जुदि नों गांसे दख'ना नोङो मिसिनजों दानाय जुदि नों दख' दख'ना फाननो थाङोबा नोङो जुदि बिस हाजार त्रिस हाजार होनना जुदि नों दख'ना जुदि गाननो थाङोब्ला बेयाव मा दङो जेनेबा नं गौना नङा नोंथां जेनेबा जोंनि सम्पतिफोरखौ मानो गुबुननि आखाइायाव हगारना हरनो जेनेबा दखना खांसेयाथ' जेनबा फन्द्रस' पसिस'फोरावनो मोनो नङा होमबा जायखौ नों मेसिनदो दानाय होनानै नोङो पसिस हाजार पन्सास हाजारनिबो दख'ना दङोनो आं दिनैसिम नुफेराखै खोनादोंसो नोंथां नाथाय बेफर रखम जोङो गुबुननि आखायाव जोंनि सम्पतिखौ मानो थाखाय हरनो जेनेबा मानो इमान लाफ जेरिस लाइफजों जोङो जोंनि हारिया दासो जौगाफुदों रां खा खावरिया जोंनि खावरि मानि थाखाय जों इमान लागजारिस लाइफआव जोङो इमान जौगानाय रखोम खिथिनो गोनां नङा होमबा? बे जोंनि थाखाय जोबोर ओ माने सा खाबजाथावना नङा आरो नांगौबा नों गाव गायनि आखा आखाइजोंनो दानानै जोंनि बर' मानसियानो जेनेबा मेसिनखौ बाहाय कलकता बहानिबा जेनेबा वेस्ट बेंगलफोरनिफ्राय फैनाय बुस्थुफोरखौ जोङो गाननानै जोङो देरगानाया जोंनि थाखाय लाजि थौस्रांनिबा बेखायनो जोङो गाव गावनि आखाइ आथिं दं जोंहाबो गियान दं मेलेम दं मेगन दं खुगा दं गासैबो जोंहा गसाइया होनाय गासैबो दङ जेनबा अब्ला जों मानो हाया गुबुननिफ्राय लाबोनाय बुस्थुखौ जों मानो गोरलैयैनो ए बियो जोंनि थाखाय जोबोर लाजिनांथावना आरो दिनैनि जुगाव बेबो सावरायनो गोनां जोंनि हारिनि थाखाय बेखायनो आं सानो नोंथां जोंबो गासैबो सा साफ्रोमबो मोनसे हारिखौ सिबिनायाव गासैबो मदद होलायनांगोन नङा होमबा नों
औ-औ मदद
जोंनि गाननाय जोमनायाथ' जोंनि थाखायसो नङा होमबा गुबुन जाथिया गानानो जेराव सासे सानैया गोदोनायाव आर'नाइखौ लायो बेथ' जोंनि थोजासे नङा नङा होमबा? जों साफ्रोमबो बर'माहारि सियानो जेनेबा आर'नाइ गामसाखौ गानखायो बे हिसाबै जोङो गाव बाहाय जाबाय थाग्रा हिसाबै जोङो बे रखम हाबाखौ लायोब्ला मोजां आरो जों गावगायनो आखाइजों हममेड बे कालसाराव फैनांगोन बेबो जोंनि कालसार बेखौ जों गुबुननि आखा खौ मानो हगारो सोरबा बाङालि सोरबा बिहारिनि आखायाव जोङो बेखौ मानो हगारनो बेखायनो जों बेबो जोंनि मोनसे कालसार नालाय जों बेखौ बावगारनो नाङा आरो होननानै आं सानो आरो अब्ला नोंथाङा जोंनि बे गाननाय जोमनायाव दख'नायाव मा मा आगर थायो ओ नोंथाङा सुंदयै बुंनो हागोन ना बर'फोरा मा मा आगर दानानै मोजां मोनो मा मा आगरखौ जोङो आंगो जोंनि गाननायाव सेबखांनानै लायो बेखौ सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ आं मिथिनाय बायदिबाथ' बारा आंबो माबा बारामि थिबांआ। थवबो नाजानोसै नङा होमबा जोंनि माबा होनबाथाय दख ख'नानि आगर होनबाथाय बांसिन मानो माने आर'नाइनि आगरा फेमास आरो ना आं मिथिनाय बायदिबा दा दाथ' आर'नाइ होनबाथ' जोंनि आर'नाइखौ बयबो सिनायजानाय मोनसे आर'नाया जोबोद माने ओ मान गोनां जाबाय। नङा होमबा। बहुद माबायावनो ओ सिनायथि जानाय मोन से आर'नाइ जाबाय दा ओमफाय दख'नायाव होनबाथाय सिजौनि आगर बहुद मा माबानि आगर दङ आरो ना इफोरखो आङो बारा मिथिबाङा नाम फोरखो थेवब्लाबो जोंनि आर'नाइ खो मोनसे जेनेबा नोंथाङा दा सि होनबाय मेसिनफोरदो दानाय इफोरखो माने जोंनि बर'फोरा दानिया माने दख'नाखो दानाय नुबाबो बांसिनानो माने आर'नाइखौ दानाय नु नुला आरोना। बांसिनानो बे बाहेर ट्रादेकनि बा मेसिनजो दानाय जाबाय बा आर'नाइफोरा जोंनि गामि एबा बर'नि माबायावहाय दानायखौ नुनो मोनला आरोना दख'नाफोरखौ एसे एनै नुबाबो माने आर'नाइखौ बांसिनानो नुला। मानो होनबा जोङो हा थायाव फानबाथाय इसोरथ' हाथायाव फाननोबोथ' मालायनि बा माबानिसो बायना लाबोयो जा मिसिन दो दानाय इफोरखोसो लाबोयो नालाय बांसिनानो ओंखायनो दा जानांगो जों जेसे हायो न'आव न'ख नखरावनो बानायनानै बा जोमनां गो गाननांगो मालयखो मालनि आ खायाव जोङो दां‌ दो फा होनाङा। गाव बानाय गाव माबा खालाम जोंनि बर' हारि बिनोनो हो बर' हारिनिफ्रायनो बाय ओमफ्राय बर' हारियानो दानांगो आं इदि सानो आरो ना।
नंगौ नोंथां बुंनायखौबो आं गनाय थि होयो मानोना जोंओ जोंनि काल सारा जोंनि आखायावयाव नङामबा गुबुना जोंनि हारिमुखौ लाखि अन्थाइआ लाखिया बेखायनो जोङो गावगायनि आखाइजोंनो हा-हानाय खामानिखो जों मावनांगो ओ बियो जोंनि आखाइ हरिमुआव गोलैगोन नङा होमबा? बे जो दानाय लुनायफोरा बेथ' आखाइ हारिमुआव नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो गोजो हाजो आगर फारौ मेगन दाउराइ मोख्रेब दाउ गां दाउसा मोख्रेब आर'नायाव बेरखांहोनाय नुयोमोन। नाथाय आथिखालाव नुबाय दिनै। हा हाजो आगरखौल' बांसिन नुयो बे गुबुनखौ आगर खौनो मिथिआ
औ औ।
हमस्लाबनो हाया जेनबा जों आगरखौ। गोदोथ' जों हाजोआव आगर दिंखिया आगरखौबो जों सिनायखायोमोन आथिखालनि आगर खौ मा आगर होनो जेबोखोनो बुजि मोना माने बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनो गोथोआव दोङो आरो आङो
ओं नोंगौ नोंथ थाङा जिबायदि होनदो नोंगो माने आ गरानो जोंनि गोदो गोदायनि बायदि नंलिया माने मेचिनदो ओंखारनायनो बहुद सोलायनाय जाबाय आरो ना औ औ
खिनावनो फोजोबनोसै
औ दे होनबा दे ओ औ गोजोननाय थाबबाय नोंथांनिसिम। दे